हेलौ औ
नोंथां खोना
खोनादोंना औ खोनादों
औ औ
होमबा जोङो ओ मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
बे होनाय जोङो बिदिनो ओ जोंनि बारि बागानफ्राव थानाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै दे सावरायनायसै नोंथां
औ जायो दे सावराय जायो।
दा नोंथांङा फोरमायनानै होदो एसे नोंथांनिजों माबायदि माबायदि मैगं थाइगंखौ माने मोननो हायो।
औ औ जोंनि ओ बारि बागानाव मैगं होनोबाथ' जोंना माने जों न'खरावनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो जानो थाखाय गायनानै लाखायो जोंङो माने हाथाय बाजारनिफ्राय जोंङो मैगंफोरखौ बारा बायनानै दा आरो जोंङो नआवनो जोंङो न'आवनो गायनानै लाखायो जोंङो बायदि रोखोमनि मैगंफोर जेरै दैज्लां बोथोराव अ मै दैज्लां बोथोरनि मैगं होनोब्ला जोंङो ओ जेरै मैथा गो गोखा मैथा गोखै बेनि उनावहाय जोंङो ओ स-सबायबिमा खुमब्रा बेनि उनावहाय थाइबें ओ आरो आरो माखासे जेरै खांख्रिंखला
औ
बेफोर बायदिनो ओ भिन्दि माखासे माने मैगंफोर दंंङ आरो बेबायदिनो जोंङो गायनानै लाखायो बैफोर मैगंफोरखौ जोंङो ओ ओमफाय जेब्लानो जोंङो जानो गोसो अब्लानो जोंङो सोलाय सोलाय माने जाबाय थायो आरो जोंङो बेखौ सानसे बैखौ सानसे सोलायनानै जोंङो संनानै जायो। बैफोरखौ जोंङो मैथाफोरखौ माबोरै ओ जायो होनब्ला बा माबायदि आबाद मावो होनब्ला जोंङो गिबियावनो बेफोरखौ जोंङो ओ हाखौ जावग्रोनानै जोंङो बेगरफोरखौ मानोना जोंङो बेगरफोरखौ जों दोनो जोलैनि थाखाय माने सिगांनि गायनायखौनो जोंनो बि बिदिनो दोनलांबाय थायो। सिगांनि गायनायखौ देग्लायनि थाखाय दोनबाय ओमफ्राय देग्लायनिखौ बा फोबाय फोनानै आरो बियो जेब्ला रागोन फिथाइ थायगोन फिथाइया रानगोन मोनगोन अब्लानिया जोंङो फिन माने ओ फैगौ बोसोरनि थाखाय जों बेखौनो बेगरखौ दोनखायो बेबायदि बिदिनो जोङो बेगरफोर दोननानै ओ हाफोरखौ जावग्रोनानै जोंङो फोनानै लायो फोनायनि उनाव जोंङो जेब्ला देरो बेखौ देना देरोब्ला जोंङो दा दैज्लां बोथोरावथ' आरो जोंहा ओ ना गोरलै मोनो गोबां रोखोमनि जोंङो फिथिख्रिना नास स्राय गोरै ओ बेफोरबायदि ना गोरलैजों जोंङो मैथाखौ जाफैयो आरो बिराद ओ गोथाव जायो जानो जोंङो बैफोर माने ना मैथा रुनायाव जोंङो जुदि बै ना फिसाफोरखौ दै गोदाननि नाफोरखौ जोङो गारसननानै होयोब्ला दा जोबोद गोथाव जायो बेफोरबायदि जानो नागै नोंथां ओं ख्रिफ औ बे बेफोरबायदिनो आरो जोंङो खुमब्राफोरखौबो जोंङो बेबायदिनो ओ खुमब्राखौ जोंङो गायनो नाथाय बेखौ जोंङो फोआ बेखौ गायोसो। जोङो माबायदि गायो होनब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ बेगरखौ गायनानै होबाय जेब्ला अय एसे ओ लावबोयो लावोब्ला जोङो बेनो गन थुनानै होयो बा जेंसिफोरखौ जोङो थुनानै होयो बेयाव मानबायलांनो थाखाय। मानबायलांनो थाखाय जोङो जेंसि थुनानै होयो ओमफ्राय गोजौआव जोङो एसे गोजौआव
ओ बा फुट बा ब्रै फुट बिदि गोजौआव जोङो औवा बिजौनि बैसां बानायनानै होयो। बे बैसां बानायनानै जों बे बैसांआव औवा बिजौ बायदिसिना ओ औवा दालायफोरखौ जोङो खानानै होयो। बैयावनो बे गो ओ खुमब्रा जोगोनारफोरा मानबायनानै फिथाइ थायो आरो गोबां। ओ बैफोर बे खुमब्राखौ जोङो गोरलैयावबो जायो। ओमफ्राय जोङो इयुनाव जानो थाखाय बा ओ फैगौ बोसोर हलासिम जोङो बेखौ दोननानै ओ माने बे फिथाइखौ राहोनानै फोमोननानै जोङो बिदि राहोनानै बिफाङावनो राहोखानानै जोङो खायोब्ला गोबाव समसिम बेखौ दोनना दोनजायो आरो। दोननानै जोङो बेखौ उनावहाय ओ बायदि रोखोम ओ बेदरफोरजों जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बियो गोबाव बिदि दोनोब्ला एसे गोखै गोखै जायो। बे समाव जोङो हां सोजों जायो गुबै जोङो हांसोजोंनो जायो होनना बुंनांगोन आरो। फ्राय जों दाउ बेदरफोरजोंबो जायो। बेबायदिनो जोङो बे खुमब्रा बो-बोराय होनानै जोङो दोननानै होनायखौ बेबायदि रोखोमै जोङो संनानै जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जोंनि बारि बागान बा न'आवनो गायनानै बा लानाय जोङो मैगंफोरखौ मोननो ह हायो। ओ नोंथांमोननिथिं ओ मा मा मैगंफोर बेबायदिनो गायनानै लायो बा नोंसोरनि न'खरफोराव मा मा मैगं बिदि गायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो दे।
अ नोंथां उम। जोंना इथिंथ' माने बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ मोननो हायो आरोना माने ओ आरो जोंना आथिंथ' ओरैनो नायोबाथ' माने जों जों जोंनि जानो नांगौ खौ माने जोंनि जायगाफ्रावनो माने बारि बागानावनो गायनानै लायो नालाय। ओमफ्रायहायो जुदि औ माने आं बेखौनो सानो आरो माने जोङो ओ माबानांगौ मा होनो गायनानै लानांगौ आरो ना मानो होनोबा दानि दिनावहाय मैगं ओ थाइगंफोरखौहाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जानांगौआ माने ओ हासार होनाय नालाय बेखायनो ओरैनोथ' जोंनिथिंहाय दानि गोलोम बोथोर बा नैबे उम गरम बोथोरावहाय मोननाय आबाद दैज्लां बोथोराव मोननाय आबाद हिसाबै जोङो ओ बांसिनैहाय हायो माबा मा होनो मैथा आरो ओ फोरला, भिन्दि बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो। आरोना ओमफ्राय जेरैहाय औ नोंथाङा जेरैहाय बुंदों ओ खुमब्रा बेफोरखौहाय मोननो हायो आर ना। आरो बेखौथ' जोङो बेनि अनगायैबो माने जोङो नोंथां नोंथाङाथ' बुंदों दहयहाय हांसोजों खुमब्राजों जायो होननानै ना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
थिंबो जायो माने हांसोजों ओ खुमब्राजों बिदि जायो आरो नोंथाङा मिथिगौ गौ मा होनो ओ खुमब्राखौहाय ओ जुदि नोंथाङा नैबे बोथोरावसो मोनगोन नालाय ओमफ्राय बै जेन'बा मेसें मेसें बोथोरफ्रावहाय जानो थाखायहाय दोननोबा माने जोङो बेखौहाय खुम ब्राखौहाय ओ हानानै फिसा फिसा गोलाव गोलाव हानानै ओ बेखौहाय सानदुंङाव हाय ओ फोराननायखौ नुयो आरोना आरो बेखौहायो फोराननानै फिसा फिसा हानानै फोराननानै जोङो बेखौहाय भयामफोरावहाय बा दिबायावहाय सोनानै दोनो आरोना उनावहाय जानो थाखाय ओमफ्रायहायो बेखौहाय जोङो उनावहाय जेब्ला जानो बे समावहाय जोङो बेखौहाय माने ओ माबायावहाय दैयावहाय सोमनानै दसे सम सोमनानै बेखौ बेदरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरैहाय बै मुलाफोरखौहाय ओ‌ जोङो फोराननानैहाय ओ जायो जे उनावहाय गोरान खालामनानै बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेनि अन गायैबो दा दायो ओ थारुनफोरखौ मोननो हायो थारुन आरो थारुन बिबार बेफोरखौहाय मोननो हायो आरोना ओमफ्राय न'आवहाय गायनाय होनोब्ला फोरला ओमफ्रायहायो बेनि अनगायै ओ सबायबिमा ओ भिन्दि ओमफ्रायहायो खांख्रिखला बेफोरखौ मोननो हायो आरोना ओरैनोथ' जोंना बेफोरखौहाय ओ जोङो माने बारि बागानाव माने गायबाय थायोबा हारसिंबो रज'बोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना माने ओ माने बिनि फि फिथाइफ्रानो सिरिनानैहाय उनावहाय ओ नेक्स्ट बोसोरफोरावहाय बेफोरखौनो इयननि बोसोरावहाय माने ओ रज'नानै फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बांसिनखौनो जोङो बेगरफोर होनानै गायनाय बेखौ नुयो बेनि अनगायैबो ओ औ ओमफ्राय मा होनो जे जोङो बारि बागानावनो मोनो बेनि ओनिफ्रायनो जोङो मैगं थाइगंखौ ओ‌ बुथुमनानै जायो आरोना आरो गायनायनि अनगायैबो जोंनावहाय हाग्राफोरावहायबो ओ मोननो हायो आरो बिदिनो जेरैहाय ओ जोङो ओम होनो नाफोरजों जायो जेरै नोरसिंफोर ओमफ्राय बिदिनो दिंखिया मै बाद्रु मैला आरो ओ ओ जोगोनारफोर बेफोरखौ मोनो आरोना नोंथां दा बेनि अनगायै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जोङो मोननो हायो जेरै ओ मैथ्रु फिथाइ बिबार बेफोरखौनो जोङो मोननो हायो आरो
नंगौ बे मैथ्रु फिथाइ आरो बिबारखौ माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा
औ जोंथ' मैथ्रु फिथाइखौहाय नोंथां बिदि जायो जे मैथ्रु फिथाइआ मोन होनोबा मोनबाथ' जोङो बेखौहाय संख्रि बानलु होनानै ओरैनो गोथाङै लगायनानैबो जायो आरो ना आमफ्राय बिनि अनगायैहाय जोंङो आलु फोरजोंहाय ओ बेखौहाय संनानै ओंख्रि लाब्राफोर जायो हायो आरो जेरैहाय ओ संख्रि बानलु हो होनानै थावफोरजों सेरोना बिदि सेरनानै ओरैनो दै होनानै फोमोननानैहायो जोङो बेखौ जायो आरोना ओ ओमफ्राय बिनि अनगायै जोङो मैथ्रुनि बिबारखौ जोंङो ओरैनो माने एसे रुदबनानै मैथ्रु बिबारखौ हाननानै एसे रुदबनानै दैयाव जोंङो बेखौ संख्रि बानलु थाव होनानै माने एवनानै ओ फ्राय खालामनानै जानायखौ नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओ सामब्राम बानलु संख्रि बिदि होनानै ओ बिदिनो बाथो होनजानायखौबो नुनाय जायो नोंथां। ओमफ्रायहायो जो-जोंनि बे जोंनि बे जे बर'नि ओंख्रि दंङना नोंथां अनला ओंख्रि बेयावबो जोंङो ओ बे माबाखौहाय ओ बिबारखौहाय मोदोमफुल बिबारखौहाय होनानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां नोंथांनिजोंबो जायोना नोंथां?
थारैनो जोंङो जोंनियावबो बेबायदि जोंङो मैथ्रु बिबारखौ अनला ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो माने आंबो जायो जोबोद गोथाव मोनो आं अनला अनला ओंख्रिजों ओ मोदोमफु बिबारजों अनला ओंख्रिजों संङो संङोब्ला आरो बे अन जुदि ना फिसा एसे गारसननानै होबाव होबावोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बेबायदि संङोब्लानो होमबा नोंथां जोंङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
औ दे